औ नोंथां।
औ खोनाबायना नोंथां?
औ खोनादों।
ओ नोंथाङा दा ओ मा खालामदों
आङो ओरैनो दंथयो
अ नोंथाङा होमब्ला फ्रियैनो दंना
औ दङ!
आंङो दा मबाइल आयदानि सायाव सावरायनो ओ नागिरदों आरोना नोंजों सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन
अह मबेल मबाइेलखौथ' जों दा मा खामानियाव बाहायो बयबो मिथिखा वाव मबेल माने मबेलखौ जोंङो। बयबो दा बयनिबो न'खर न'खर जोङो मबाइल होननायखौ नुनो मोन मोनसै आरोना माने बयनिबो न'खर न'खर बयनिबो आखाइयाव जोङो दा ओ मबेल होननायखौ नुनो मोनो। जेराव जों बेखौ बाहाय यो बेनो जाहैबाय जोङो ओ जेन'बा ओ जोङो गाव गावनि बा जाथि खुरमाफोरखौ जोङो खबर लाहरो बेनि गेजेरजों मबेलनि गेजेरजों जेन'बा लोमजानाय साज नाय बा बहाबा थांनाय बेरायहैनाय जोंङो जोंनो ओ बिदिनो खौरां लाहरनाय जायो आरोना। आरो जोङो मबेलखौ बयबो मिथिनांगौ जे ओ मबेलखौ बयबो मोजांङै जे बाहायनांगौ आरोना जाहाथे जोङो मबेलखौ लानानै जाहाथे ओ गुबुन गाज्रि खामानियाव जाहाथे मावा आरोना जों बे खौ बयबो मोजांनि थाखाय मावग्रोना लानानै मावनांगौ जाहाथे ओ उनाव जोङो जेबो बिनि खैफोद आफ फोद जाया आरोना बेनिफ्राय जेरै मबेलजों जोंङो दानि जुगाव गोबां स्केम खालामनाय नुनो मोनज जाहाथे जोङो बेफोरबायदिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो ना
औ
जोङो मबेलखौ जायनो थाखाय बुङो ओ दानावनो दान बा मासावनो मास जोन रां सोनांगौ जायो रिसार्ज खालामनांगौ जायो आरोना आ माने रिसार्च होआबा जोंङो गुबुनाव माने ओ जोङो दा आं जेरैनो जों रायलायदों बेबायदि आं नोंखौ कल खालामनो हानाय नङामोन आरो ना। आरो जों गोबांङ जोंङो बिदिनो मबेलनि गेजेरजों गोबां जोंङो बेफोरबायदिनो ओ ओ जेन'बा जोै बुु जोङो मबाइलाव सार्च खालामनानै जोंङो ओ बबेबा बबेबा जारिमिननि बागै जों मिथिनो हायो। जों बबेबा जायगाखौ थाङा बेबा जोङो बेखौ सार्च खालामनानै बे जायगाया माबायदि बेयाव मा मा दङ बेयाव मा मा खालामनाय जायो जों बे खौ मिथिनो हायो आरोना आरो बे मबेलजों जोङो गोबां ए आइ ए आइ दानि ए आइ जेने रेल दम जोङो जेरै जों बायदिसिना जोङो ए आइ जोंनो गोबां रोखोमनि जोङो बेफोरबायदि खामानि मावनो हायो। हायो जेरै जोङो रां आरजिनो हायो जों बेफोरबायदि जेन'बा जोङो दानि जुगावथ' गोबां जोङो ओ मबाइलजोंनो जोङो फेसबुक सालायो वाट फिसा फिसालायो जों बेफोरबायदियाव जोङो रां आरजिनो हायो आरो ना मबेलनि मबेलजों आरो जोङो दा जोङो जों सानैजों जेरै रायलायजों जोङो ओ बेबायदियै रायलायनानै जोङो माने आर्निं प्रसेससो खालामनो हायो आरोना जोंङो जोङो मबेलखौ बाहायनो हायोबा जों गोबां मोजां खामानियाव बाहायनो हायो जेरै जों गोबांनो अनलाइन खामानि गोबां मोजां मोजां अनलाइन खामानि दङ। जों बेफोरखौ जोङो मावनो हायो जेरै नोंजों आंजों दा रायजलायनानै जों गोबां आंननो जेनेबा आनि प्रसेसजों जों दा फैदों बेबायदि जों खामानिखौ जोंबो मबाइलनि गेजेरजों मबाइलनि माबाजों जोङो खामानि मावनो हायो आरोना। जाहा जे जोङो बिदि गेजेर जोंनो रां आरजियो जाहाथे रां आरजिनानै जों बेजोंनो गावनि नांगौ जानाय बेसाद मुवाफोरखौ जेन'बा जोङो दा जोङो हिजाव मानसि हिसाबै जोङो दा देलायनाय गाननाय जोमनाय बेफोरखौ बायनानै लानो हायो आरोना बेफोरजों मोननाय फोरखौ आरो जोङो ओ बेफोरनि अनगा जायफोरा न'खराव नांगौ जानाय मुवा। माइरं मैगं थाइगं बायदिसिना बेफोर खौ बे बेनि मोननायनि फैसाजों माने जोङो बाहायनो हायो आ रोना आरो जोङो। जेन'बा हमनानै ला सोरबा जुदि साननायफोराव जुदि एसे गो गोरोन्थि जायोब्ला जोङो मबाइलावनो मोनखायो जे केलकुलेटार होननाय। बे खेलकलेटारजों जोङो ओ जेन'बा। जोङो बेसेबां जुदि साननानै जेन'बा जोंङो अंखफोर जु दि ए बबेबा बबेबा गोरोन्थि जादों खोमा सानोना जोङो। साननायफोरखौ बेफोरखौ जोङो माने बेनि गेजेरजों केलकुलेटारनि गेजेरजों साननो हायो आरोना। आरो बेयावनो गोबां रोखोमनि दङ जेरै अफलाइन गेमफोरखौ जोङो मबाइलाव गेलेनो हायो जेरै जोङो अफलाइन लुदु होननाय गेम दं ना? जोङो लुदुखौबो जों गेलेनो हायो आरो बेखौ जोङो अफलाइन गेम हिसाबै जों गेलेनो हायो आरो केन्दि क्लास होननाय दङ।
औ बिदिनो जोङो बेफोरबायदि गोबां बाहायनो हायो आरो मबाइलखौ
औ बेजों बेफोरजों जोङो गेलेनो हायो आरो ना मा ने बेफोरखौ गेलेनानै जोंङो जुदि ओरोयनो जास्लाय स्लाय जुदि जोंङो ओरोइनो दङब्ला बेफोराव टाइम स्पेन्ड खालामनो हायो आरो जों
औ जोङो मबाइलजों गोबां रांबो खामायनो हायो। नङा होनब्ला? मबाइला मबाइला जोंनि थाखाय गोनांथारबो। मानोना जोङो मबाइलावनो माखा से ओ गोनां बाथरि बा निउस होनो जोङो बेखौहायो मोननो हायो आरो जोङो सानफ्रामबो मा जादों मा जायाखै न'निफोरनो बा गुबुन गुबुनफोरनो खबर लाहरनो जाय नांथारगौ ओ बिब्दिनो जोङो। अनलाइनावहायो माबा मोनसे गोनांथि जायोब्ला जोङो दानि जुगावहाय ओरै दङ मिस' होन फ्लिपकार्ट होन एमाजन होन नङा होनब्ला? माबा मोनसे जानो थाखाय बा औ माबा मोन से जानो थाखाय बा जमेट' लेंहरबानो फन बानो माने मोनब्रबनाय बेफोरबायदिबो जोङो दानि जुगाव नुनो हासै आरो जोङो बिब्दिनो हाथाय हाला फोराव हायो बायबा बबेबा बुस्थुफोरखौ दामखौ सोंजोबनो लाजि बायोब्ला जोङो आरो बबेबा बबेबा गाननाय जोमनायफोरा दाम गोसासिन लायो नालाय बेखायनो जोङो मिश' बा फ्लिपकार्ट बेफोरावहायो जोङो गावनि गोसो बायदि माने सोंनांलायालासे बे बेफोर बुस्थुखौहायो जोङो बायनानै लानो हायो आरोखि औ बिब्दिनो जोंनो नोंथाङा बुंलांबाय अनलाइन गेम दं। आरो अफलाइनबो दङ लुदु होन केन्डि क्रास जोङो ओरैनो दसे ताइमखौहायो बेखार मोनदोंबा ओरैनो थानो बादोंबा जोङो दसे गेम गेलेनानैबो मोजां मोजां मोनो नङा होनब्ला आरो जोङो अनलाइनजोंनो जोङो दानि जुगावहायो बिब्दिनो नोङो माबा मोनसे बिजनेस खालामनोब्ला नोङो मबाइलजोंनो फाथायहरनो हासै नङा होनब्ला बिब्दिनो औ मबाइल जोंनो नांथारगौ बिब्दिनो मबाइेलजोंहाय जोङो फालांगिबो नो हायो मबेलनि दख होनानै जोङो गुबुन गुबुन मबेल फोर मोननो हायो नङा होनबा जेरै आइपन होन रेदमि हो होन रियेलमि सामसां भिभ' औ अप' ओमफ्रायो औ बायदि बायदि मबाइलनि नोङनो मा रोखोमनि मबाइल नांगौ जोङो मोननो हायो आरोखि दखानफ्रावहाय नोङो केमेरा मोजांनि थाखायब्ला नोङो बुरजा दा फैसा होनानै बायनो हायो नङा होनब्ला
औ औ
बिब्दिनो जोङो फनल' रायलायनो थाखायब्ला औ फनल' रायलायनो थाखायब्ला नोङो खम दामनि खौ लाबाबो जेबो नंला आरो बिब्दिनो जोङो मबाइलनि बारैबो जोङो औ रां खामायनो हायो आरोखि बिनिफ्राय जोङो मबाइलजों ह गोबां खामानि मावनायखौ नुनो मोनबावो खाजिर आ बिब्दिनो बहाबा गोजान गोजानफोरावहाय माबा मोनसे जादोंब्ला जोङो बेखौ खौह न'आव थाबाय थाबाथ' मिथिया नालाय सोर मा जादों सोर मा जायाखै बिब्दिनो मबाइलनि गेजेरजों जोङो फन हरलायनानै मोनथियोब्ला दसेनो थांब्रबनानै सहायफोर हैनो हायो आरोखि सोरनोबा न'निफोर
अ आरो दानि जुगाव फेसबुकाव जाखिनि अहायबाफोर माबाफोर जुदि गथनाफोर बा माबाफोर खैफोद आफोद जादोंबा जोङो बेयाव नायनानै मिथि मोनो बेयाव ओरैबायदि ओरैबायदि दावराव जादोंबा ओरैबायदि ओरैबायदि गथना जादों होननानै जोङो मिथिनानै जोङो बै जायगासिम थांनानै बा रैखाफोर बा सहायफोर हैैनो हानाय जायो आरोना।
औ बिब्दिनो जोङो फेसबुक आरो इन्सटा इन्स्टाग्राम इउटुब बेफोरावबो रां खामायनायखौ जोङो नुनो मोनसै नङा होनब्ला। जोङो बिब्दिनो गावनि रोंगौथिजोंह मोसानानै बा मेथाइ खननानै बा मोनसे जे माबा मोनसे रायज्लायनानै बा भिडिअ' खालामनानै नोङो न'आव थानानैबो फेस बुक जोंहायो रां खामायनो हायो इउटुबजोंबो रां खामायनो हायो आरो इनस्टाग्राम जोंबो रां खामायनो हानायखौ जोङो नुनो मोनसै दानि जुग गाव नङा होमब्ला? जोङो न'आव थानानैनो गासैबो मबाइलजोंनो खामानि फोरखौ मावनो हाजोबसै आरो दानि जुगावहाय
अब्ला जोंना समा जाबायमोन अब्ला दोनथ'लायनोसैमोन नामा?
औ जागोन दे
औ दे